हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादो।
नोंथाङा आंजों रायज्लायनो सम मोनगोन ना?
औ हागोन ला रायलायनो।
नोंथांनियाव आङो जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आं नोंथांजों जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय जामुंफोरनि बागै नोंथाङा जोंनि बर'नि जानाय जामुंफोरनि सायाव फंनैसो बुंहरनाय
नि बर' हारियाव ओरैनोथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय अनलाजों दाउ, सबायजों साम' बेफोरखौनो जाबोदोंमोन।
औ नोंथां
बेनि उनाव औ आं बुंलाय ओं ओं बुंलाय नोंथां हेलौ
औ दे नोंथाङा फोरमायबावनाय
ओं अनला ओंख्रिखौ जोङो
ओ अनला ओंख्रिखौ जोङो माबायदि सङो आरो माजों जायोब्ला गोथाव जायो नोंथाङा एसे फोरमायहर
ओं माइ-माइरं माइरं माइरंजों सङो ओमफ्राय खारै होयो। बेनि उनाव अनला गोथां सङोबाथ' जों लाइ होनानै लाइफोर लाइफोर होनानै जानो हायो।
औ
औ बिदिनो बेदरफोर होयोबाथ' बेदरफोरखौ एवग्रोना लानानै संख्रि बानलु होफाखानानै एवनानै बेयाव अनलाखौ माने उनाव दै होनानै संनो हायो आरो अनला अनलाखौ होनानै बेनि सायाव ओं
जोंनि बर'नि ओ गुबै मेगं होननानै नोंथाङा मा मा मैगंफोरनि मुंफोरखौ मोनथिगौ?
मैगंफोरा ओरैनो नारजिखौबो जायो।
औ नारजिजों अमाज
औ नारजिजों अमा जों जायो बेनि उनाव ओरैनोथ' अनलाखौबोथ' जाखायो आरो सबाय इदिनो लाइ लाफा बेफोरखौथ' जों बर'फोराथ' रुनानै जायो
औ नाफामाबो औ नाफामाबो आरोबाव जोंनि मोनसे ओ गुबै जायो।
नोंथाङा नाफामखौ माबायदि बानायो बेनि सायाव ए से फोरमायहरलाय
नाफामखौ ओरैनोथ' जों नाखो गुरना लाबोबाथ' जों सुयो सुनानै फोरानो सायनानै बेनि उनाव फोरानना दोननानै जेब्ला रानो अब्ला जोङो बेखौ ओ उवालाव देसिगोन देनानै ओमफ्राय थास'फोरबो होनो हायो। थास' होफानानै देनानै इखौ हासुङाव नङाबा बयामफोरावबो दोननानै दोननो हायो।
औ
औ
ओ बर'नि गुबै जामुंफोरा जोबोर गोथाव जायो आरोना गुबुन हारिफोरनिख्रुइ साम' आरो ओ साम' ओंख्रिफोरखौ मोनजा फेरबायना?
औ मोनजाबायमोन मोनजानायालाय।
औ साम'खौ माबायदि ओइ संनाय जायो आरो मा मा ओंख्रिजों सङोब्ला गोथाव जायो नोंथाङा एसे फोरमायहरनाय।
साम' ओंख्रिखौ ओरैनोथ' माबाजों सबायफोरजों गोथाव जायो बेनि उनाव सबाय ओंख्रिजों बांसिन गोथाव मोनो आरो। ओ ओमफ्राय दालि फोरजोंबो जाजायो आरो बेनि उनाव ओ आलुजोंबो जायो। संनानै। औ ओमफाय जायो माखासे मानसिफोराथ' ओरैनो गाव गोजाबो साम' लादायफोरखौ एवनानै जायो माने एख'नानै सिंनि
औ बे माने सख्लाखौ गारनानै।
जोंनि
औ।
आरोबावहाय ओ जोङो बर'नि रुनानै जानाय मा मा ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै मिथिगौ नोंथाङा फोरमायनानै होनाय।
रुनानै जानाय मैगङाथ' जों ओ मा होनगोन इखौ लाफाखौबो जायो। लायखोबो जायो आरो माखासे मा होनो इखो ओ
बै थार फोरखौबो जानाय जायो ने आलुफोर फोरखौ
ओं। आरो ओं।
ओरै मामा ओंख खौहाय ओ साबसिन होननानै मोनथियो?
अनलाजों मेवा दाउ बेदर बेखौ माने साबसिन बर'नि गोथावसिन मैगं होननानै मिनथियो।
औ। औवा मेवाइखौ ओ माबे समाव जोङो जानाय जायो?
ओरैनो दैज्लां बोथोराव जुन जुन जुलाइ समाव ओंखारसिगोन। ओंखारो ओमफाय फार्स्टआव ओंखारोना बे मेवआ मा होनो मेवा। फिसा फिसा ओंखारो जे औ बिखौ बेखौ जाग्रोनाय जायो माने दालिफोरजोंबो जायो खायसेया। आरो अनला जोंबो जायो
ओं
बे माने गोथावसिन जायो आरो बे फास ओंखारनाय मेवा मेवा गाजोला बे फिसा फिसाया
औ
ओं
लोगोसेनो
औ
जोंनि जानायफोराथ' गुबुन हारिजोंबो जोबोर मोनथिजायो न नङा होमबा गोथौसिन होनानै जों बर'फोरा जानायनि अनगायैबो गुबुन हारिफोराबो जोंनि ओंख्रिखौ जानानै जोबोद गोथाव मोनो। बाखायो बिसोरबो संनानै जानो ट्राइ खालामो नङा होमबा
नंगौ माखासे मैगंफोरखौ बेदरफोरखौबोथ' जायिआनो बिसोरो गोथाव मोननानै मानो मानो होमबा जोंनि बर'नि ओंख्रिया बिसिनिफ्राय माने बिसोरथ' बांसिन मस स्ला मस्लिजों जायो जोंनियाथ' बर'फोरा बारा मस्ला मस्लि जाया रुनाय ओंख्रि जायो। एसे नेचारेल ओं ख्रि जायोना
नोंगौ जोंनिया बर' ओ हारिफोराहाय बांसिनानो हाग्रा बंग्रानि खा थिंनानै मैगं जानाय जायो नङा होमबा
नंगौ हा-हाजोब फोरावबो थांनानै बिदिनो लकेल मैगंफोर बिदिनो दिंखिया थास' बायदिसिना मैगं लाबोनानैबो जाफैना हायो न' न'निल' गायनायखौ जाया
औ
हाग्रा-बंग्रानि बांसिन मैगंखौनो हाजोफोरनिफ्रायबो थांनानै लानानै फैनानै संनानै जाफैयो।
औ नंगौ
था थाराय मैगंफोरखौबोथ' लाबोनानै जाफैयो।
औ नंगौ
औ
बेफोर ओ खारथिंनानै जानाय मैगंनि गेजेरजों जोंङो देहाखौबो गोग्गो लाखिनो हायो नंङा होमबा
औ नंगौ
बायनानै जानाय ओंख्रि मैगंफोराथ' जोबोर ओ मेदिसिन बाहायनानै सो जोंङो दिहुननाय जायो।
औ
बेनिखायनो न'आव गायना जायो एबा हाग्रा बंग्रायाव मोननाय मैगं फोरानो साबसिन होननानै बुंनो हायो
ओं मानो होनबा बेमार सेमार जानायनिफ्रायबो एसे बासिनो हायो आरो मैगंङा जोंना नेचारेल जानायनि थाखाय मोजांबो जायो। जानोबो
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा जाथोनि साम' मोननाय जायो एसे फोरमायना हरलाय
जोंनियाव हाजोफोरनिफ्राय थांङोबाथ' साम' गोलाव मोनो ओरैनो खिथु गोलाव साम'आ बेखौ मोनो ओमफ्राय ओरैनोथ' नर्मेल साम'फोरखौथ' जायगायावनो मोननाय जायो आरो साम'ला दाय बेफोर बे मोन थाम जाथिनि साम'खौ मोननाय जायो आरो
औ
औ बाखि साम'फोराथ' जाखाया नालाय औ
नोंथांमोननि जायगायावहाय ओ ओंख्रि मैगंफोरखौहाय न'आव गायनानै जानायखौ नुनो मोनो ना बाजारफोरनिफ्राय बायनानै जानायखौ बांसिन नुनो मोनो
ओरैनोथ' दाथ' जोंना माने न'आव गायनानैबो जायो हाजोआव थांनानैबो लाबोनानै जाफैयो बाजारनिफ्रायबो जायो होमबाबो बाजारनिफ्राय एसेबांखिनि जाया जोंनिया हाजोफोरनिफ्राय लाबोनानै औ जाफैयो आरो
औ
गासिबो मैगंफोरफोरखौ सम लानानै हाजोआव थांङो ओमफाय हाजोआव मा मैगं मोनबोयो लकेल मैगंफोर लानानै फैय फैसिगोन जाफैसिगोन बाजारबाबो माने औ बाजाराव। अ माने लकेल मैगंखौनो फानोना जोंना। हा जोनि। फाय लाबोनानै फानो बेखौ बायना जायो।
औ।
ओरैनो मिट डिसिन होनायखौथ' जाया आरो। औ।
दे बिदिब्ला नों। नोंथां जोङो दोनथ'लायनसिसै दां औ दे।
दे।